हेलौ।
औ नोंथां।
हेलौ नोंथां। ओ
औ।
नोंथांनियाव फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं मोन्नैसो आयदानि बागै नोंथांनियाव सोंनो नायदोंमोन।
औ नोंथां औ नोंथां सम दङ औ औ सोंनो हागोन नोंथां औ
औ नोंथां आथिखालनि ओ दावबायनाय ओ बागै नोंथांनियाव एसे सोंनो नागिरदोंमोन। नोंथाङा बुंफोरथिना होनो हागोन ना?
औ। दावबायनाय होननानै बुङोब्लाथ' जों गासैबो सुबुंफोरानो दावबायनानै जोबोद मोजां मोनखायो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां।
औ गासिबो सुबुंफोरानो जोङो दावबायनानै जोबोर मोजां मोनो। जोंनि खाथि खाला जायगायावनो जा, जोङो गुबुन दाब दाब जायगायावनो जा, गुबुन हादरफोरावनो जा जोंनि गासैबो सुबुङानो दावबायनानै मोजां मोनखायो। औ। जोङो दावबायनायजों लोगोसे ओ दावबायनानै मोजां मोननायजों लोगोसे जोङो दावबायनानै गोबां दाब दाब जायगानि बाथ्रा मोनथिनो मोनो बा गोबां दाब दाब जायगानि बारहावा खौ जोङो मिथिनो मोनो ओ गुबुन जायगायाव बा गुबुन हादोराव माबायदि थासारि सोमजिदों बेखौबो मिथिनानै मोनो ओ बै हादोरफोरनि सुबुंफोरा माबायदि सोलिगासिनो दङ बा बैफोरनि सुबुं समाज फोरा माबायदि मा जे बेफोरनि न'खर सालायनायफोरा माबायदि बेखौ जोङो मिथिनानै मोननाय नङा होमबा नोंथां औ औ आरो लोगोसेनो ओ जोङो हाजो जायगाफोराव बेफोरबायदि दावबायनानै मोजां मोनो ओ जोंनि दैमा दैसा बायदिसिनाफोरावबो जों दावबायनानै मोजां मोनो बा जोङो जोंनि खाथिनिनो जोङो उम पार्क बा बे बायदि बिबार बारिफोरावबो दावबायनानै जोङो मोजां मोनो गोबां सुबङानो गोबां बोथोराव जेरैबायदि जोङो जानुवारि बा डिसेम्बर गोदान गोदान बोसोरखौ बरायनाय एबा गोजान बोसोरखौ बिदाय होनायनि हिसाब। बिदाय होनायनि बिदाय होनायनि थाखाय जोङो उम जेरैबायदि जोङो दैमा सिंफोराव बा जोंङो पाहार बेफोरबायदि जायगा हाजो जायगाफोराव जोङो बेरायहैयो बा जोङो लावखार ओं खाम जाहैयो बे फोरबायदि नङा होमबानोथां औ औ औ जों जोंनि गामि ओनसोलनि सुबुंफ्राबो बेबायदिनो ज जयै खाथिनि दै दैसा सेराव बा खाथिनि अबेबा दाबसे मोजां जायगायाव बेफोराव जोङो। बेरायहैयो लावखार ओंखाम जाहोयो आरो लोगोसेनो जों बायदिसिना ओ लोगोफोरजों ज-ज जालायनानै जोङो गारि बा बायदिसिना बेफोरबायदि ज भारा लालायनानै जोङो दावबायनो थाङो। जेरैबायदि हाजो जायगाफोराव दारागाव सुकि बेफोरबायदि जायगाफोराव होमबाथ नोंथां। औ औ। आरो लोगोसेनो जोंनि फरायसालि बा जोंनि फरायसालिमाफोरनिफ्रायबो फरायसालि फरायसालिमा बे फोरनिफ्रायबो ओ गुबुननि बारहावाखौ मोननो थाखाय बा गुबुन हादोर गुबुन हादोर बा गुबुन जायगायाव एसे उम दावबायहैनो थाखाय जोंखौ लानानै थांनाय जायो जेरैबायदि स्कुलनि। फ्राय फरायसाफोरखौ ओ बेफोरबायदि गोदान बोसोरफोराव ओ जायगा बेरायनो बेफोरबायदि लांनाय जायो।
औ।
नङा होमबाथ नोंथां। बेफोरबाय दैखौ जेनेबा जोंनि जोननायनि थाखायल नङा मोनसे जोंनि रोंगौथि बेफोरबायदिनि थाखायबो लांनाय जायो जेरैबायदि जोंखौ बायदिसिना बिगियानफोरनि जेरै साइन्स मिउजियाम बेफोरावबो आरो सिराय खानायावबो जोङो द। बयनो हैनो हायो बेयावहाय जोङो गोबां जिब जुनार नुनो मोनो जेरैहाय ओ मोसा सिंह सिबौ बायदिसिना बेफोरबायदिखौ जो नुनो मोननाय जायो बेयावहाय। आरो लोगोसेनो जोङो साइन्स। मिजियामाव जुदि थाङोब्ला बेवहाय जोङो बेवहाय जोङो गोबां ओ बिगियानारि आगजुफोर नुनो मोनो आरो लोगोसेनो जोङो गोदोनि बायदिसि जा बुस्थु बा गोदोनि गोजान नेरसोनथिखौ जों नुनो मोनो। नो औ। आरो जोंनि बरफोरनिबोथ गोबां बायखोन्दा नेरसोनथि नेरसोनथि दङ। बेफोर खौबो। जोङो नायहै नायहैनो हायो। जोंनि मिथिनायनि थाखाय जोंनि हिस्टरिखौ जों मोनथिनायनि थाखाय बेखौ जोङो नायहैनाय अब्लासो जोङो बुजिनानै मोनगोन जे जोंनि गोदो गोदाय आबै आबौ आजै आजौमोना माबायदि हाय जि खुंबोदोंमोन। बा। बेसनिस्र मामा दुखु आ बेफोरबायदि जाबोदोंमोन बेखौ जोङो बेफोराव जोङो बिजाब बा बेफोरबाय बायदिसिना फोरनिफ्रायबो जो फरायनानै बा बेफोरबायदि सोरबा बुंनायखौ खोन्थानानै खोनासंनानैबो जोङो मोन। फिनो हायो नाथाय जोङो थांनानै जुदि नुहैयो एबा जोङो थांनानै जुदि गावनि मेगनजोंनो नुनानै गावनि मेगन गावखौनो जों फोथायहोनो हायो अब्ला जोङो मोजांसिन जायो होननानै आं सानो।
औ-औ नंगौ।
औ औ। आरो खायफा खायफाय सुबुंफ्रा गोजोनग्लायनि थाखायबो बेफोरबायदि दावबाययो जेरैहाय जोङो दसे सम मोनबाय बे समखौ जोङो जोंनि सासे आंगो लोगो बा जोंनि सासे। मोजां लोगोफोरजों जोङो बेफोरबायदि सम बारहोनो थाखायबो जोङो एसे बेलासिफोराव जोङो बेरायहैनो हायो बा दावबायहैयो। नो हायो जोंनि खाथि खालानि। बार माजाब बिबार बारि। बेफोराव हाय। औ आरो लोगोसेनो गरम बोथोरावहाय जोङो द गावबासुखि बेफोरबायदि जोंनि बड'लेण्डनि बिज जाद गावबासुखि बेफोरनि दैमा बाहाजो बेफोराव जोङो बेरायहैनो ह बेरायहैनो हायो बेफोरबायदि बायदिसिना बायदिसिना जोङो लोगोफोर फोरजों ज' जानानै जोङो जामुं बायदिसिना बेफोरबायदि लांनानै जोङो जाहैनो हायो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
आरो जोङो जा जोंनि इण्डियानि बा जोंनि भारतनि जा जोङो गुबुन रायजो बा गुबुन हादोराव जों बेरायहैयोब्ला बै रायजो बा बै हादोरनि जोङो गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनो। जोंनि। थानाय सानायजों गासैबो जेबो बैसोरनि हिसाबै जोङो सोलिनो गोनां जायो जेरै जेब्ला जोङो बैसोरनि जायगायावाव दावबायनो थाहैयो अब्ला इसोर जे जामुं जानाय बेफोर जों जानो गोनां जायो बेफोर मा बिसोरनि सुबुंफोरा मा माबायदि जामुं जायो माबायदि थासारि बिसोरनि सुबुंफोरा गावजों गाव माबायदि माबायदि जेनेबा गोरोबलायनानै थायो बेफोरखौबो जों मिथिनो मोनो गोबां नङा होनबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
नोंथाङाबो बेफोरबायदि बायदिसिना हाजो बा बेफोरबायदि दैसा सेरफोराव लोगोफोरजों नोंथाङा बेरायहैफेरदोंना नोंथां।
औ बेराय
औ औ औ नोंथाङाबो एसे औ गुवारै फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां।
औ हागोन नोंथां। बिदि गिदिंथिंनानै बिदि दावबायथिंनानै लोगोफोरजों दावबाय थिंनो मोननायानो गोजोननायानो आलादा जायो नङा होमबा नों
औ नंगै नोंथां नांगौ।
गोदो ओ गोदो समाव बुंनो थाङोब्ला बिदि थिंनाय एबा दावबायथिंनायखौ सुबुंफोरखौ बारा बांसिनानो नुनो मोनामोन। ओ दानि दिनाव ओरैबायद दि जुग जाबाय ओ मा ओनो सा ओ बिदि बिगियाननि जुग बिदि सोलोंथाइजों जौ गालांनाय जुग नङा होमबा नोंथां लाइमोनफोराबो दानिया जोबोर गोरों रोंगौथि जाबाय गुबुन हेफाजाब लायालासेनो गावबा गाव दावबायलांनो थानाय बिदि हारसिं हारसिं थांनायखौ जोङो नुनो मोनो मबाइल नि जामबुंफोरनि गेजेरजों जों नुनो मोनो ओ आगोलनि दिनाव बिदि दावबायफ्लांनो दावबायहैनो थां थांबाबो बिसोरो मेगननि नोजोरजोंनो ओ सेबखांना लानांगौ गोनांथि जायोमोन। ओ बि बिदि समाव ओ गोदोनि समाव मबाइल बिदि जानबुंबो गैयामोन नालाय नोंथां ओ बिसोरो बेखौ बागरफिननोबो हानाय ओ बोसोर बोसोर गोबाव जानानै बिसोरो ओ बोरायबा बुरिबा बिदि बावगारलांनो हानाय बिदि जायोमोन आरो ओ खोन्थाफिननो हायो मिथिनो मोनि गोसोखांबाबो गोसोखांनो हायि बिदि जायोमोन। ओ दानि दिनावथ' उम बि बिदि नोङो दावबायनो थाङाब बाबो गुबुन दावबायनायखौबो नोङो जाम नआवनो नुनो मोनो नङा हो
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
नोङो ओ बिदि लोगोजों बिदि न'खरनिजों ओ बिमा बिफा जों ओ लोगोजों बिदि बेरायनो थांनायफोर जोबोद नुनो मोनो। ओ जमा जमा ज' ज' बिदिनो ओ हाजो हाला बिदिनो जोंनि खाथि खाला हाजो हाला बिदि सुखि दारागाव ओ ब बगामाटि। होननानै मिथिनाय जायो। ओ बिदि बिदि ओ समायना जायगा ओ बिबार बा गान बिदि ओ बायदिसिना नु थाइ बिदि जोंनि सेरावनो दङ' मावजि पार्क होनाय ओ बे जायगायाबो जोबोर मोजां आरो जोहोलावफुरि बे फोरबो ओ गिदिंनानै गोसोखौ ओ गोजोननाय मोनो। ओ बिदि दुखु जाहा दुखु दाहाजों सौसिलांनानै दुखुनि समबाबो बि दि ओ दसे सम जुदि ओ दावबायनो मोनो बा गोसोआ ओ बावगुरो दुखु खौ ज्राब गारनानै गोजोननाया फैयो। नङा होनबा नोंथां? ओ बिदिनो थांनानै जागायाव ओ दाब दाब जागायाव थांनानै बिदिनो ओ जोङो गोजोननायखौ लानो हायो। ओ लानानै बिदि जा ओ जानबुं दानि जुगावथ' दा जानबुंनि जुग नङा होमबा नोंथां ओ जानबुंजों बिदि ओ गावनि गाव ओ गावनि ओ सोलेरखौ बि बिदिनो ओ फट' दिखांनाय एबा फट' साफायनाय खौ जोङो नुनो मोनो ओ जागाय खौ जागावखौबो साफायना लानाय आरो बिदि भिडिअ' खामनो जानबुं जों भिडअ' खामना लानाय ओ बि दि ओ मोसानाय मुसुरनाय बिदि जागाफोरखौ जोङो मेम'रि हिसाबै ओ गोसोखांथि हि हिसाबै जोङो लानाय जायो। नङा होम ओ नोंथां ओ नोङो ओ जेसां खि बैसो जाया बैसो जाया नोङो ओ इयुनफोरनोबो दिनथिनो हानाय बिदि थाया होनबा नोंथां। ओ दानि जुगावथ' गोबां गोबां एप प्स ओंखारबाय एप्सफोराव बिदिनो ओ बेफोरखौ पस्ट होलाबायनानै ओ बिदिनो आपलड होनानै दोननो हायो।
औ
थाखाय थानो हायो थायो बेफोरो गोमालांनो थाङा दानि जुगाव ओ बिदिनो दावबायथिंनानै ओ गोजोननाया लानायानो ओ जोबोर आलादा। ओ दानिया ओ गोबां सुब मुंखौनो नुनो मोनसै दावबायथिंनाय। नोंथां बिदिबा ओ जोंनिया समाबो जाबा बे हराबो थौबोबाय नोंथां ओ नोंथांङा आंजों दसे सम होनाबाबो सावरायनायनि थाखाय नोंथांसिम गोजोननाय थाबाय नोंथां इयुनाव बिदिनो ओ रायलायफिननो मोनगोनखौ आसा थाबाय दे होनबा नोंथां उम।